हेल' नोंथां।
औ नोथां।
मा खालामबा मानसियाव नोंथाङालाय
आ नोंथां एसे लाम थोंजाय बेरायनो फैदों ओमफ्राय नोंथाङालाय मा खालायदों।
आंबो दं नोंथां ओरैनो ओंखाम जाखां आंबो बिदिनो जथोनना दं आरो सिथ्लायाव ना
ए ओमफ्राय गाज्रि मोनाबा आं नोंथांनि फेमिलिनि बागैसो एसे माने मोनथिजानो लुगैदोंमोन आरोना नोंथां।
फेमिलि माने जोंहाले आइ दं बाबा दं। बेनिफ्राय बिनानाव सासे दं आब' सासे दं बेनिफ्राय आबै दं आरो बेनिफ्राय आं दं। बि आरोना
ह
नोंथांनालाय?
जोंहा नोंथां। जोंहा आगै सासे दं ओमफ्राय आरो आइ ओमफ्राय आरो आफा दं। ओमफ्राय जों साब्रैयानो आरोना फेमिलिया
औ औ। ओरैनो नोंथांमोननिजोंलाय गायनाय फुनायलाय माजोबबायना। दंथ'यो दासान्दि।
नोंथां माने जोंहााना जोब्बाय होननाथां माने आमथिनि सिगां एसे गायफ खोमना दोन्दोंमोन नालाय ओमफ्राय। आमथिजोबनाय लोगो लोगोनो माने मानसे लानानै माने। गायजोबना दोनबाय आरो नोंथां
औ औ।
ओमफ्राय नोंथांमोन नालाय।
नोंथां जोंहाबो आमथिनि सिगाङावनो जोबदार ना बुंनांनैबाथाय आरो खैथाया थोदै दं आर ना बिखौ आमथि सुवानि थाखाय गायनो मोनाखैमोन दा बिनिखाय आन्थि सुवा जोबखांनानै गायनाय जाबाय आरोना नोंथां।
ओरैनो नोंथांमोननिथिंलाय ओरैनो दैबानाफोरा एबा माइ फोराव मबा खथि खामानि नाय आरो जेनेबा दा माइ हानो खाया नलबा बिहा बानो अ दैबानाफोर जायो नाय नोंथांमोननिसिं फ्राय एसे फोरमायनो हागोन ना।
नोंथां जोंनिथोलाय बुंनो थाङोबा दा एसे दैनि प्रब्लेम जायो आरो ना नोंथां माने जोंना दैमा खाथि थिनालाय माने अखा हाबाथाय माने भुटाननि दैया हगारो नालाय जों दा एसे प्रब्लेम फैयो आरो ना माने बोसोरनैसो जाबाय माने बहुद टाइम माने दैबाना फैयाखैमोनलाय ओमफ्राय बोसोरसे सिगाङाव माने ओरैबायसा दै फैदो माने न'आवबो माने उथिनानै दाना आरो ना नोंथां जोंनि गामिनि मानसिफोरा माने बेलेग माने स्कुलावसो माने गोजाननि स्कुलावसो माने थाहैजोबनो गोनां जादों ओमफ्राय न'नि माने जों माने सेंग्राफोरा माने न'खौ नेनो थाखाय बा न'खौ जोथोन लानो थाखाय न'आव थालांनाय जादों ओमफ्राय बाखि फेमिलि माने जेरै माने आइजोफोरखौ माने स्कुलाव दोनहै हैनो जादों आरोना नोंथां
औ नोंथां
ओमफ्राय नोंथाङा मानो नोंथां आं जे नोंथाङा माने एसे
बुं नोथां नोंनिखौ बुंनो
अ माने नोंथाङा माने नों माने नोंथाङा जुदि सम होनायबा आं नोंथांनाव माने फंसेसो बा बाथ्रा रायलायनो सानाङा आरो नोंथां
औ नोंथां सोंलाय
माने नोंथाङा माने नोंथाङा जायबा माने आं लायनो माने सावरायनो नागिरनाय बाथ्राया जाहैबाय आबहावानि
औ
माने आबहावा मानेथ' बुजिखायो नङा होमबा जेरै माने जिब जुनारनि बागै बा दैफोरनि बागै बा बारहावा माने गुबुंले जानाय बा दै गुबुंले जानायनि बागै
औ
नङा होमबा नोंथां जेरै बुंनो थाङोबा दा जिब जुनारखौ बुंनो थाङोबा जोंनि दा बेले माने गुबुन हादरखौ बुंनो थाङा नालाय दा जोंनि भारताव नङा होमबा इण्डियायाव जेरै जिब जुनारनि बहुत माने औ जिब जुनारफोरा माने खमायलांनो हमदों नङा होमबा
औ औ
जेरै दंफां लाइफांनि थाखाय बा जानाय लोंनायनि थाखाय बहुत माने जिब जुनारफोरा माने थैलांनो हमदों
औ
दा बुंनो थाङोब्ला माने जेरै दा पपुलेसननि जुगानो दा मानो जाहैबाय पपुलेसन नालाय जेरै गारि मथर बाथ टेक्न'लजि बेफोरनि बागै आरो दा बुंनो थाङोब्ला दा हासारफोरनि बागै बहुद हासार होयो नङा होमबा नोंथां
औ
बेफोरनि बागै माने बहुद माने जायगाफोरा पपुलेसन थाखाय माने जेरै बुंनो थाङोब्ला दा माने डेभलपमेन्टबो जादों पारमानेन्ट टेक्न'लजिनि थाखाय आरो जिब जुनारफोरनि थाखाय बहुत गाज्रि जादों नङासै होनबा नोंथां
औ औ औ औ
औ जेरै बुंनो थाङोबा दा मानोमोन नोंथां दैफोर जेरै मानो बुहुत गेसाव गोफोन माने सेवनाय बुस्थु बा
जानाय लोंनायफोरखौनो दैयाव गारनाय जायगा नालाय बद सेवनाय बुस्थुफोरा माने जोंनि माने दैयाव गोलैयो बे दैखौनो माने जोङो फैनायनिफ्राय माने बेखौनो लोंनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बेफोरजोंनो लोगोसे बहुत माने मानसिफोराबो माने बेमारनिफ्राय माबानिफ्राय जायो आरो जिब जुनारफोराबो लोंनानै बेबो बायसिानो थैलाङो आरो टेक्न'लजि जुग नालाय
अ बिदिनोथ' दा जेनेबा बुंनोङोबा दा माइयाव एम्फौ हबाथाय जेनेबा ना नोंथाङा माइ एम्फौ ह होनबथाय जोङो मुलि सारनाय जाया होमबा? बिदि बैसनो दा बिदि बैस दा जेनेा फानसु जेनेबा एबाखौ ओमफ्राय नुनो आं गोब्राब आरो होनना बुंनांगौ आरो दा फांसआव जेनेबा फोथारावथ' पान्जाब थाखायायो हबाना नङा होमबा दा जेनेबा दा दा नों फाससौखौ नायनो होनबा नों फट'व दा सान्दि नुला आरो मानो होनबा नों दा मुलि माइया एम्फौ जाबा नों मुलि सारबा जेनेबा बिदियावनो बिदिनो। थै लनानै खम मिलांबाय जेनेबा दा गुमा माइबा एम्फौ एनला बिदि फैसा बिदिनो खमायलाङो हबा नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ। नंगौ नोंथां।
औ बि बिदिनो आरो दा दाउ दाउसिन दाउलाफोराबो दा मानसिफोरा बिफां लाइफां दांगासिनो दङ दा जेनेबा बुंनोबा दा गायनायथ' रावबो गैया हबा नङा होनबा दा फांसे बिफां दाननो गोनांबा दस दाल फन्द्र' दाल बिदि बिफां गायनांगौ सोरबा बिदि फैसा खामो होनना बुंनांबाथाय
नंगौ नंगौ नोंथां।
बिदिनो दा। फरिस्थिथिया दा बुंनोाङोबा हामा जागासिनो दाउसिन दाउलानि थाखाय जिब जुनारनि थाखाय ना होमबा?
नंगौ नोंथां।
औ। नोंथाङा ओरैनो बुंनाङोबा दासान्दि न'आव मा खालामगासिनो दङ
नोंथाङ आं दासान्दिथ' ओरैनोथ' जेबो खालामाखै माने फ्रि टाइमाव माने खेलायगोन थाङो आरो ओरैनोथ' मरनिं टाइमाव थ' कलेजाव थाङोन नालाय कलेजाव थाङो ओमफ्राय फ्रि टाइमाव आरो खारनाय बारनाय बेफोर साना माने फिजिकेलनि माने एसे स्ट्रं मे स्ट्रंनि थाखाय माने फिजिकेलि माबायो आरोना नोंथां आरो दासान्दि साख्रि बाखोनथ' बहुत माने फैगासिनो दं नालाय बेखौबाख एसे थे आरो खालामबायसो माने एसे नाजागासिनो दं आरो ना नोंथां।
नोंथाङा खेला गेले म मा खेला गेले जेनेबा दा बुंनो थाङोबा
नोंथाङ आं बुंनो थाङोबा दा फुटबलखौ माने आं बांसिन
औ।
नाजायो नालाय आं फुटबलाव बांसिन माने गोसो हो माने होसथाबनानै खेला गेलेयो आरो नोंथां।
अ नोंथाङा होमबा फुटबलनि बागै एसे फोरमायनो साननो हागोन नामा दा आङो सिगाङाव
औ नोंथां माने आं मोनथिनाय ब जाथ' जेरै आं जि माने बुजियो जेखौ माने मोनथियो बेखौ बुंनो हागोन आरो ना नोंथां।
औ नोंथां फोरमायनो हाबायमोननोथ' हामा मोनो गाज्रिजों मोनाबा
औ मे नोंथां आं माने आं माने बेलेग माने जायगानिखौ मिथिारथां माने आं जि जायगायाव गेलेयो माने आं मोननै जायगायाव गैयो नालाय आं माने किपारावदो ओमफ्राय आरोदा आं फ्र माने फर ग्रेडव गेलेयो नालाय
औ बि बिनि बागै बि बिनि बागै खेलानि बागै आरो जेनेबा दा
औ औ
बेनि बागै फोरमायना गोनां नोंथाङा दा जेन जेनेबा खेलायाव खैजोन गेलेयो आरो गार्डखौ मानो थाखाय हो बिनि एलगदखौ मानो थाखाय बिनि थाखाय सावरायन हांगोन दा बेमोन
औ औ आं हागोन नोंथां दा बुंनो थाङोबा माने नोंथाङा दा फाावलनि बाथ्रा बुंदों नालाय दा पावारखौ माने जेरै माने मोनथाम माने थायो आरो ना नोंथां मोनथाम स्टेप थायो फावलनिबो फार्स्टआ जाहैबाय ग्रिन बेनिफ्राय ओमफ्राय बेनिफ्राये माने रेट थायो नालाय दा फार्स्ट टाइम बिुदि एरनो नरमेल जुदि मान जुदि फावल खालामो बा एसे नारा नारसो जायो अब्लाना माने वारनिं होनाय जाय ना नोंथां
औ
पास वारनिं होनाय जायो माने ग्रिन कार्ड माने ग्रिन कार्ड होनाय जायो ओमफफ्राय दा जुदि एसे गोब्राबनि गेलेला जुदि फावल खालामनाय जायो बा नारा नारसिि जायो बा जोनाय माने जोनाय जायो बा माने बुंनो थांबा दा एसे माने जोनो होननानै माने जोनाय जायो अब्लाना माने
बि
मा इयाल काट होनाय जायो आरो नोंथां जुदि आरो माने जो थानो होननानै जुदि जोनाय जायो बा माने बुंनो थाङोबा दा एसे माने दा फावल खालामथारगोन आं बेखौ जोगोनो होनना जुदि जोथारोबा माने बुंनो थांयोबा दा जेरै जोनानै माने दा बेखौ जखम खालाम थना माने आउट खालामथनाय जायो अब्लाना माने रेड कार्डखौ दोनथिनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ
दा नोंथाङाथ' साख्रिनि बागै द' नाजादों होनना बुंनो दा जेनेबा नोंथाङा दा मा मानि ओरैनो अनलाइन खालामा दोनदों
औ नोंथां आं नोंथां माने दा बुंनो थाङोब्ला दाथ' पुलिसनि फैगासिनो दङो नोंथां एस ए सिनि खालामदों आरो ना नोंथां एस ए सिनियाथ' थांबायानो दा बुंनो थांब्ला एसे दुखुुनांथावा बाथ्रा होनना नोंथां माने बुंनो थांबा दा एसे गाज्रि जादों माने नामा फैदेरसोन आरो ना नोंथां दा बेखौ सेकेणड टाइमावसो माने नाजानांसिगोन आरो नेक्स्ट टाइम माने दा पुलिस आरो फरेस्टारनि फैगासिनो दं माने आं बे मोननैबो ख खालामदोंमोन आरो नालाय दा बुंनो थाङो थारमाने आङो मोनथामावबो खालामदोंमोन एस एस सि आरो पुलिस ओमफ्राय